औ
खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि नामा?
आंथ' फ्रियो नोंथां गरम मा खालामना थानो औ आं फ्रियानो नोंथां।
औ औ औ औ। औ खोनादों नोंथां।
औ दा अब्ला जों मा आयदानि सायाव रायज्लायनो नोंथाङानो। फोरमायना होदो दे।
जेरै एरियानि स्कुल कलेज बायदि।
औ औ।
खोनादों ना नोंथां हान्था मेला थांलाय फैलाय लामा।
औ।
बेफोरनि बागैनो रायज्लायनोसै नामा?
रायलायजायो नोंथां बरिया नोंथाङा आंनिखौ खोनाहैखादों दा मोजाङै।
खोनादों नोंथां। ओरैनो नोंथांमोननियाव बिदिनो आं सोंग्रोसै नामा नोंथां।
औ औ दे दे।
नोंथांमोननियाव गिदिर गिदिर कलेज स्कुलफोर दं नामा जेरै इउनिभारसिटिफोर बायदि।
अ दा बुंनो थाङोबाथ' नोंथां मा बुंनो जोंनि जेनाखि एरिया बे एरियायाव। मानि एल पि निफ्राय लानानै बिदिनो एम इ स्कुल दं बिदिनो हाइ स्कुल कलेजखौनो। नुनो मोनो आरो जोंनि जेनाखि बे एरिया बेवहाय नोंथां।
औ।
नाथाय इउनिभारसिटि होनोबा एसे गोजानाव थांनांगौ आरो जेनेबा जोंनि एरियानि एसे गोजानावहाय।
औ।
दा मानि गोबां बिदिनो फरायसा गोनांलाय माने बिदिनो स्कुल कलेज बिदिनो हाइ स्कुल बेफोरखौ नुनो मोनो आरो थेवबो मानि बेफोरबायाददि एथबां मानि गिदिर। इउनिभारसिटिखौ नुनो मोना आरो नोंथां।
औ औ।
दा नोंथांमोननि जायगायाव माबादि जेनेबा बेफोरबायदि जेनाखि। ओ स्कुल कलेज इउनिभारसिटि बेफोरनि थासारिया माबायदि बा इउनिभारसिटि दंना गैया नों थाङाबो एसे फोरमायना होदो दे।
जोंनावबो नों होननाय बादिनो दङ' नोंथां एल पि निफ्राय कलेजसिमखौ नुनो मोनो।
औ औ।
इउनिभारसिटियाथ' एसे गोजानाव थांगौ जायो जोंनियाव। बांद्रायबो गोजान नङा आरोखि नोंथां। बिदिनो नोंथां। थांनाय फैनाय लामाफ्रा बोरै नोंथां स्कुल कलेज थांनाय फैनाय लामाफोरा नोंसोरना?
ओरैनोथ' जोंना बुंनो थाङोबा गामि जाहैबाय नालाय नोंथां। फाखानि नङा आरो लामाया जोंना गामि फिसा नालाय मानि। सरखारा दाबो बेखौ खालामनाय जायाखै आरो।
औ।
दा थांलाय फैलायनि थाखाय दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नों थां दामानि अखा गोबां हायोबा। मानि लामाफ्राव गारि मथर खारनायजों माजों बिदिनो हाब्रु जायो आरो नोंथां लामायावहाय।
नोंथांमोननिजों बिराद गारि मथर खारो नामा नोंथां?
गारिया बिदिनो गंफा गंनै खारो नाथाय बांद्राय खारा गामियाव बिदिनो आथिखालाव। थ' मानि गोबां बिदिनो न'खर न'खर बाइक थायो बिदिनो। टट' थायो बेटारि गारि होनो जायखौ।
औ।
दा गिदिर गिदिर गारि बेफोरबायदि गैबाङा आरो जोंनि जेनाखि ओ गामि बेवहाय। अ हनै बाहेरानिफ्राय गारि थांलाय फैलाय खारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
नोंथांमोननि जेनाखि गामिनि थासारि लामाफोरा माबायदि एसे रमायना होदो नों
जोंनियावथ एसे मोजाङानो नोंथां। फिस फिस बानायजोबबाय बानायनायालाय।
औ औ।
लामाया मोजां जाजोब्बाय जोंजों स्कुल थांलनाय फैलायथ प्रब्लेम गैया।
औ
जोंनि गामि खाथि खालानि गामि। दं माखासे गाज्रि लामा। जोंना मोजाङानो नोंथां। स्कुल कलेज हान्था मेलाखौनो मोजां।
ओरैनो जेनेबा गारिफोर लाइन गारिफोर खारो नामा नोंथां।
जोंजों लाइन गारि खारो नोंथां औ नंगौ खारो।
आरो।
ओरैनो नोंथां गोदोनि समावथ जेनेबा नायनो थाङोबा बांसिन। स्कुल फरायसालि बा माबा मोनसेयाव थाङोबा जेनेबा। थाबायनानैसो बांसिन थाङोमोन दा नोंथांमोननि जायगायाव आथिखालाव फरायसालियाव गथ'फोरा माजों बांसिन थाङो। ओ एसे खिन्थादो नोंथां।
जों जोंनिजोंथ आथिखालाव ओरै साइदजों। न'निफ्रायनो दैमाजोबो गारि मथरजों दोनलांनाय जायो नोंथां। ओरैनो थाबायहरनो हंगारनाय जाया आरोखि लामा मोजां हिसाबै गारि मथर खारोथ' नोंथां।
औ औ।
गिनांगौ जायो।
औ औ।
औ उन्दै मानसिफोरखौ गेदेरफोरखौथ थाङो कलेजाव थांग्रा। गेदेर सेंग्रा सिख्लाफ्राथ गावबाागाव थांनो रोङो जाहैबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
एल पि स्कुल एम इ स्कुलाव हाबनाय उन्दैखौ दोनलांनांगौ दोनलांनाय जायो बिमा-बिफाफोरा।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओरैनो नोंथांमोननियाव गिदिर बाजारफोर दं नामा।
ओरैनो जोंनि जेनाखि गामि बेवहाय मानिे नायनो थाङोबा गिदिर। फ्राय बेफोरबायदि गासिबो मोनजोबनाय बाजार गैया नोंथां। बिदिनो बेलासिफ्राव जानाय बाजार दं आरो जेनेबा बेवहाय मैगं-थाइगं। सब बरा रु थि परथा बिदि मोननो हानाय माने फिसा बिदिनो गामिनि आन्था जा आनथा माने बिदिनो दं आरो जेनेबा दाथ दैज्लां बोथोर माइ गाय खांनानै जेनेबा बाजार खालामहैनाय बेफोरबायदि गावजों गाव मैगं थाइगं फानलायनाय सोरहाबा ना हमनानै। फाननाय बेफोरबायाददि नुनो मोनो आरो जोंना जेनाखि फिसा बाजार बेवहाय नों थां नोंथांमोननि जायगायावलाय माबायदि नोंथां।
जोंनि जायगायावबो बिदिनो जोंना एसे। टाउन खाथि जायो आरो नोंथां बिदिनो बाजार जायो जेन बाजार गिदस थायो जाहैबाय।
औ।
जिखिनि मोनजोबनाय जायो नोंहा
औ ओरैनो मैगंफोरखौ दा मा मा मोनो बे बाजाराव
मैगंफोरखौथ गासिबो मोनजोबनाय जायो जेरै मैथा खुमब्राफोर बायदि दाथ' दैज्लां बोथोर जाहैबाय नोंथां मोनज नाथाय नोंथां जोंनि जोंनाथ' बाजार जाहैबाय ना बाजार गिदिर जाहैबाय। मेडिसिननि होनाय जिनिसो सफैयो बाहहेरानि जिनिसो सफैनाय जायो।
औ औ।
जोंना बाजार हिसाबै नोंसिनाथ' नेसारेल जागोनना नोंथां गामि हिसाबै।
औ नोंथां जोंना मानि गामिनिनो फानखायो नालाय मैगं थाइगंफ्रा न'आव गायनाय आरो नोंथां ओरैनो ओमफ्राय नोंथां ना बेदरफोर फानो फाना
फानो फानो नोंथां नांगौखिनि मोनजोबो
औ।
निफाय लानानै गानग्रा जोमग्रा गासिबो मोनजोबो दोनग्रा
दिसिखौनो फानो नामा नोंथां।
दिसि फानो। साफा सानैल' फायखारि दं बिसोरसो लाबोयो गामिनि फायखारिफोर फानफैयो।
औ औ।
फायखारिफ्राबो माखासे दुइ नाम्बार बायहेरानि अमाखौ दिसिनि दिसि होननानै फानखोमायो नोंथां।
अ नोंथां।
औ।
ओरैनो केजियाव
औ केजियाव जोंनिजोंथ' टाउन हिसाबै फासस' नोंथां फास्स'
औ औ नोंथां औ
नोंथांमोननियाव केजियाव बेसेबां
ओरैनोथ' जोंनावहाय खाथियाव फाना जेनेबा जोंनि गामिनि जेनाखि खि मार्केट बेवहाय फाना आरो नोंथां। नाथाय एसे जोंनाबो गोजान जायो टाउनाव थांबा माने बिदिनो बाजौआनो लायो नोंथां।
अ
माब्लाबा खमावबो मोनो जेनेबा अमा गोबां ओंखारोबा साराय सारिस' सारिस'निनो हदलाबायो आरो नोंथां।
औ औ। इदिबाथ' दामफ्रा एखेयानो नोंथां।
औ नोंथां औ औ। नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेवहाय माने बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोमफोर दं नामा नोंथां?
जोंनियाव बिफां लाइफाङा बांद्राय नुनो मोनलिया नोंथां जोंनाथ' एसे टाउन खाथि जाहैबाय ना नोंथा।
औ औ।
खम नुनो मोनसै। गामिफ्रावथ' थागोन नोंथां नोंस सिनाथ' थांनागो थानो हागौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां। जोंना माने हाग्रा खाथि आरो जेनेबा बेफ्राव माने बन जेनाखि गोरान बेखौ लायनाय जायो आरो। नाथाय जोंनि जेनाखि इरिया बेवहाय गोथांखौ दाननाय जाया आरो नोंथां।
औ औ।
आथिखालावथ' गिनांगौ नालाय हनै ओरै गासिबो प्रटेगनि थाखाय बेंनानै दोनजोब खानाय नालाय नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथा नंगौ।
ओरैनो नोंथां जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव स्कुल फरायसालिफ्रा खाथि खालायावनो दङ नामा?
खाथियाव दङ नोंथां खाथियावनो दङ जोंनियाव। टाउन इरिया मानि टाउन इरिया हिसाबै दं खाथियावनो।
औ। ओरैनो जेनेबा टाउन हिसाबै माबादि नोंथां बारहावाया गारि मथरफ्रा माबादि?
बारहावायाथ' गारि मथरा जिउ जिउ जायो नोंथां। ओन्दैफोरखौ लामायाव हंगारला बायजाया ना। गारि मथरनि थाखायनो नोंथां औ। थांलाय फैलाय बिराद बिहिर जायो।
औ।
नोंथांमोननिजों गारि मथराथ' बोरै माबायदि बिहिर जायोना एसे खम नोंथां?
जोंनाव मानि जोंनि बे एसे बिदिनो जोंनि गामिनि खाथिजों मोनसे ला लामा मोजां दं आरो फाखा होनो जायखौ नोंथां। बिथिं मानि एसे खारो आरो नोंथां गारिया बिहिरानो जायो नाथाय जोंनि जेनाखि गामिना
औ नोंथां।
बांद्राय जाया आरो नोंथां। बिदिनो गंफा गंनै फैयो जेनेबा अब्लाबो गामियाव टट'आव थानायलाय गारि गिदिरफोर फैया आरो नोंथां लाइन गारिफोर खारनाय जाया जोंनि गामिथिं। औ नोंथां।
नोंथांमोननिथ' बारहावाफ्रा मोजाङानो जाखागोन।
गामि हिसाबै औ नोंथां गामि हिसाबै माने बिदिनो आरो बिफां लाइफां। दा गरम बोथोर नङा होमबा नोंथां? माने एफा एनैबाबो एफा एनैबाबो माने जिरायनो माबा मोनो आरो। मा होनो साया मोनो नोंथां औ। मोजाङानो नोंथां। नोंथांमोननि जायगायावलाय दा गरम बोथ्राव माबारि?
जोंनियाव बिराद प्रब्लेम जायो नोंथां। न' सिङाव फांखा होनानै थाबाय थानांगौ जायो।
औ।
टाउन एरिया जाहैबायना नोंथां। फिफां लाइफांनिबो खम आरो गावबागाव बेरा होथेनाय बाउन्दारि वाल
औ
प्रब्लेम जायो बिराद कारेन्टालाय थाङा थांनाय टाउन हिसाबै औ
आथिखालाव माने स्कुल कलेज बेफोरावबो मानि एसि होनानै जों क्लास लानाय नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
समाव माबादिमोन एसे
गोदोनि समावथ' बिदि फांखायानो जेबो फांखा होननाय जिनिसानो गैयामोन नोंथां आरो स्कुल फ्राबो बिदि जायामोन प्लास्टारनि जायामोन।
औ औ नोंथां।
हानिसो जायोमोन नोंथां।
औ औ
औ
बेनो आरो गोदोना। अब्ला नोंथां औ नोंथां जोंना माथो टाइमानो नोंथां नै माथो सर्ट जानानै फैलायबाय।
जाबाय नोंथां दे।
दे अब्ला लाखिदो नोंथां।
बिदिब्ला लाखिसै!
औ औ नोंथां।
औ दे नोंथां औ।